हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों।
औ आं खोनागासि।
औ एसे नोंना नेटआ प्रब्लेम जाना दं नो था
अ दा खोनादों ना नोंथां?
हेलौ नोंथां औ नोंना नेटआ प्रब्लेम जाना दं एसे खोनादों?
औ नोंथां आं खोनागासिनो दङ। नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ औ फ्रियैनो दङ।
अ नोंथाङा फ्रियै दङबा मोननैसो आयदानि सायाव बा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन।
अ जोङो मैखुन होनोबा जोंनाव गोबां रोखोमनि मैखुन बेरो नङा हबा नोंथां
औ औ
बैफोर मैखुन बायदि ओ मैखुनखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेरनायखौ नुनो मोनो ना नुनो मोनो ना मोना आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय जायो ना जाया?
नंगौ बेरो बेरनाया ओ जोंनियावहाय बांसिनानो ओ मोननै रोखोमनि मैखुनखौल' नुनो मोननाय बांसिन जायो आरो मोनसेया बिजि मैखुन होनो ओ मोनसेयाहाय गोबोर मैखुन होनो बिसोर मोननै जोङो बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो जायखौ जोङो ओ अखा हाखांनानै माब्लाबा ओ फुंनि समावहाय सानदुं दुंब्ला बे बुस्थुआ बेरो आरो गरमजों आरो माब्लाबा अखा हानानै दसे समनि थाखाय सान्दुं गोसा दुंना होयो बे समावबो मैखुना बिजि मैखुन नहले ए मैखुना बेरो आरो। जोंनियावहाय बे मोननै मैखुनखौहाय बांसिन नुनो मोनो आरो आरो जोङो बेखौहाय ओ जानाय जायो आरो मोननैखौबो बाखि बेलेगनिखौबो जायो खिन्थु बुहुद खम आरो जोंनियावहाय बेलेग मैखुन मोननो थाखाय बिखौहाय जोङो गोबोर मै मैखुनखौहाय जोङो माखासे दामायना दोननाय गोबोरखि एबा बियो एसे गोबाव जानाय गोबोरखियावहाय बांसिनानो रज'नायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि जानाय गोबोरनि मैखुन खौ नुनो मोनो आरो बेनि टेस्टा बुहुत मोजां जायो आरो जानो। औ।
ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मैखुनखौ खोब जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ अब्ला नोंसिनि बे औ बुंलाय नोंथां?
अ नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन।
औ अब्ला नोंसिनिखैहाय बेलेग बेलेग एबा मैखुनबो मोननो हायो नामा?
औ नोंथां। ओ' जेरै जोङो न'आवबो मैखुनखौहाय जोङो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आरो जोंनि ओनसोलावहाय मैखुना मा मा बेरो होनोबा बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों फिसा फिसा मैखुनखौहाय जोङो बिजि मै खुन बुङो
औ औ।
आरो गोबोर मैखुन बेरो आरो जोंनि ओनसोलावहाय जुजाय मैखुनबो होनो गोबोरखियावनो बेरो बियो
औ औ।
आरो हाथरखि मैखुन ओमफ्राय हाफाव मैखुन बेफोरबो ओंखारो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ।
मैखुननि टेक्सी मैखुन मैखुन ओ मैखुननि गोथावसिन होनोबा जोङो जिगाबनिफ्राय ओंखारनाय मै मैखुनखौ बांसिन गोथावसिन मोनो आरो।
अ। अब्ला नोंथांमोननिखैहाय बायदि बायदि रोखोमनि मैखुन ओ मोननो हायो आरोना?
औ औ।
ओ नोंथाङा बै मैखुना बबे टाइमाव बेरो एबा मैखुना माबायदि समावहाय बेरो एबा मैखुुनहाय माब्लाबा बेलेग बेलेग बेरो नामा बेखौ खोनन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो। ओ बिजि मै खुन होनोब्ला जोंना बियो गरम बोथोराव बा दैज्लां समाव बांसिन जोङो बिजि मैखुनखौ ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
आरो जोङो हा हाफाव मैखुन होनोबा बियो हाफाव मैखुनाबो जोंना बियो बोसोराव खनसेल' ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
उ औ।
ओ आरो ओ गोबोर मैखुना जोङो जि खौ जुजाय मैखुन होनो बियो गोबोर गारना दोननायावहाय गोबोरा सेवोबानो बे अखा हानायजों मुसिबानो जोङो बे गोबोर खियावहाय मैखुनखौहाय जोङो मोनजानाय जायो आरो।
औ।
आर आरो जिगाब मैखुन होनोब्ला जोंना जिगाब हुंना दोननाया जेब्ला बे जिगाबा सेवगोन बा अखा हानानै बे जिगाबा बे मैखुनखौहाय जोङो जिगाब मैखुनखौ मोन जानाय जायो आरो। आरो जोङो जिगाब मैखुनखौ बांसिन गोथावसिनबो आरो फाननाय बेसेनाबो बांसिन होननानै मि थिनाय मोननाय जायो आरो जिगाब मैखुनखौ।
अब्ला नोंथाङा ओ बे हाफाव मैखुना बोरै बेरो एबा माबायदि जायगायाव बेरो एखौहाय खोन्थानो हागोन नामा एसे?
औ नोंथां हाफाव मैखुना जोंनिया बियो एसे ओ बैसागुनि सिगां ओंखारो।
औ।
ओ आरो बे हाफाव मैखुना होनोब्ला जोङो उरि हा उरि जेरावहाय खुरनाय थायो नालाय नोंथां।
औ औ।
ओ बे जायगायावहाय बेरो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो।
अ' अब्ला बिनि ओ जिथु महर बियो ओ बेलेगनि बायदिनो जायो ना गोबोर मैखुन बायदि जायो ना बिजि मैखुन बायदि जायो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ ओ बै मैखुना एसे ओ बिजि मैखुननिफ्राय एसे देरसिन ओमफाय बिनिफ्राय एसे रोजासिन जायो आरो नोंथां। ओम फाय बिनिफ्राय बेनि देन बिनि देन्थाया एसे गोलावसिन बा एसे गिदिरसिन आरो। रोजासिन।
अ।
आरो हाथरखि औ। खोनादोंना नोंथाङा? खोनायासै नामा नोंथां? हेलौ नोंथां। नोंथांनिखौ खोनाफैयासै। खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ नोंथां। खोनागासिनो ना नोंथाङा?